हेलौ औ नोंथां नोंथां औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ औ खोनागासिनो।
अ नोंथांङा दसे सम फ्रि ना।
औ औ ओरैनो दं
अ बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां।
अ बिदिब्ला जों दान्दिसे सम मबेइल मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै जों दान्दिसे सम सावरायनि
औ औ।
औ नोंथांङानो मिथिखायो जाहैबाय मबाइल होननानै बुंङोब्ला जोंनो सानफ्रबोनि जिउ खुंनायाव जोंनो गोनांथि होननानैहाय नों नोंथांङा मिथिखायो जेरै मबाइला जों सान नि जिउ खुंनायाव जोंनोहाय नांगौ फुंनि सिखा खारनायनिफ्राय लानानै मोनानायनि उन्दुनाय समसिमावहाय जों मबाइल रावबो मबाइल नङाब्लानो थानो हाया होननानै जों दानि समावहाय बुंनो हानांगोन आरो बुंनांगोन आरो जेरै जोंनो माबा मोनसे एसे नांगौ जायोब्लानो बबेयावबा ससे लामा ओंखार ओंखारलांनो थाखाय बा बबेबा खामानियाव थांनो थाखाय जोंनो मबाइलखौ नांगौ। मबाइल नंङाब्लानो जेबो खामानि जाया होननानै जों बुंनांगोन आरो जेरै जों मबाइलखौहाय जों
औ
फरायनाय जेन'बा बबेबा माबा मोनसे बिजनेस मावनाय बेफोराव जों बांसिन जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय फरायनाय होननानै बुङोब्ला जों जेरै फरायनायावहाय जेरै कलेज फरायनाय बा माबा बा मोनसे दिप्ल'माफोर फरायनाय बेफोरावहाय जों गोबां मबाइलखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो जों बुंनो हायो जाहैबाय मबाइला मोननै रोखोमनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय मोननै आखुथाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै मोनसेया जाहैबाय मोजां मोजां खामानियावहाय हेफाजाब होयो आरो मोनसेया बाहायनो रोङांब्ला गाज्रि बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो मोजां होननानै मोजां खामानि होनाय होननानै बुंङोब्ला अब्ला जों गोबां बे बेखौनो जों बुंनो हायो फरायनायावहाय जों हेफा हेफाजाब मोननाय जों बेखौनो जों बुंनो हायो आरो जेरै फरायनायावहाय नांगौ बायदि जेन'बा फोरोंगिरिया नोंनोहाय जोंनोहाय जेन'बा नांगौबायायदि सोंनाय फिननाय बेफोरखौ जों मोननो हायाब्ला जों मबाइलनिफ्रायनो जों गोबांखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरखौनो जों औ बेफोरखौनो जों म बाइलनि मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो सान सानबाय जेरै मबेलयाथ मबाइलनि आख थायफोरा गथ' जों मोननै रोखोमनि होननाय जों बुंबाय जेरै मोजां आरो गाज्रि ओ बेबायदिनो मबाइलनि मोजां आखुथायाइ आरो गाज्रि आखुथाय थाय नोंथांङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ बुंनो नाजानोसै माने नोंथां नोंथाङा जेरै दा बुंदों मबाइलखौ माने फरायनायनि बेलायाव नायोबा मोजांखौनो होननानै बुंनो हायो। मबाइल बाहायनायनि बे मोननै बिथिं गाज्रि आरो मोजां बेखौ जों नायनो थाङोब्ला जबो गुवारै नुनो मोन आथिखालाव मानदोनि दिनाव थ' बांसिनानो मबाइल फनखौ बाहायामोन दा माने टेक्नलजिनि मुगा होननानै जोङो बुंनो हायो आथिखालावसो जों मबाइल फनखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव थ' मानसिफोरा एसेबांबो मिथिया बुजिया माने सोलोंथाइनि फारसे एसेबो गियान गैया जायनि जााहनाव बिसोरो मबाइल बेफोरखौ बाहायनो मोै जाबोदों आथिखालाव मबाइल फनखौ खौ बाहायनाय लोगो लोगो माने न'आव थानानैनो गासै बुहुमनि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो नों जेराव थाङो बेयावनो मबाइलखौ लानानै थांनो हायो बेरायनो हायो मबाइलनि गेजेरजों माने फट' जा भिडिअ जा गासैखौबो नायनोबो हायो खेबनानै लानोबो सावगारि सेबखांनोबो हायो नों जेरै गोजानाव बेरायनो थाङोब्ला गोजाननि मोजां सिनारि नुयोब्ला नों खेबनानै लाबोनानै न'नि मानसिफोरनो बा लोगोफोरनो नों देखायनो हायो दिन्थिनो हायो बेबायदिनो फरायनायनि बे बेलायावबो माने बिराद मोजां आरो मबाइलखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै नों आथिखालाव ए आइ नि गेजेरजों बा सार्टिफिकेट जेमिनाय बेफोरनि गेजेरजों माने एन्सार दिहुननो हायो नों मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो हायो। नोंनि आइडियाफोरखौ माने मबाइलनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो आरो।
औ
मथाय गाज्रि बिथिं होननानै बुङोब्लाबो जों गोबां मोननो हायो आरो। बेबायदिनो गाज्रि बिथिङाव जों ओ मबाइलनि गेजेरजों गाज्रि बिथिं होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बांसिन नुनायखौ नुनो मोनो। माने खायसे मानसिफोरा बाहायनो रोङा मबाइलखौ जेरै
औ
ओ जौगाफुनाय लाइमोनफोर बिसोरनि आखायाव मबाइलफोरा गोदानै बाहायजायो गोदानै बाहायजानाय समाव बिसोरो माने मबाइलखौ माबे खामानियाव बाहायनांगौ माबोरै बाहायनांगौ? फोरफोरखौ मिथिया जायनि थाखाय बिसोर आलां जालां माने बिदिनो माबा भाइरेल भिडिय' होनो माबा फट' इदिट खालामनाय मानाय बेफोराव बाहायो गाज्रि गाज्रि माने ससियेल मिडियाव
औ
माबा उम इदिनो सेयार खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ खालामो बिसोरो माने बिनि गेजेरजोंनो बिसोरो गाज्रि हाबायाव आखाइ होनाय इदि मबाइलखौ माने गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बे बेफोरखौनो बुंनो हायो उम आथिखालाव नोंथां नोंथांनिसिमबो आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों ओ नोंथाङा मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों गाज्रि माने आथििखालनि समाजाव गाज्रि गोहोम होनायखौ बांसिन नुनो मोन्दों ना मोजां गोहोम होनायखौ बांसिन नुनो मोन्दों होननानै सानो?
ओ आंनि साननायावहाय बा आंनि नुनायावहाय आरो नो आ आङो मबाइलखौ बांसिनै दानि सोलिबाय थानाय समावहाय आङो बांसिनै गाज्रि गोहोम होनायखौनो आं नुनो मोन्दों आरो ओ गाज्रि गोहोम बांसिनै गाज्रि गोहोम होनायनि
औ
ओ जाहोनानो जाहैबाय जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला
उम
जेरैहाय हाबा जाखानाय होननानै बुङो अब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा ओ जेरै हाबा जाखानाय आइजोफोर आरो मबाइलाखौ माखासे मानसिफोरा सोरबा बायदिया गोरलैनि फायनो बाहायबोनो मोना सोरबा बायदिया हाबा जाखां थांनायनि उनावसो बाहायनो मोनो बा देर दैैखोन देरनानै देरदै लावैसो बायनो मोनो आरो बेनि जाहोनाव मबाइ बाहायनायनि सक आ आलादा रो खोमैहाय इफेक्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आलदा रोखोमैहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै गोरलैनिफ्रायनो बांसिनै मबाइल दानि समावथ' गोरलैनि फ्रायनो बांसिनै जों मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जाय मानसिफोरा गोरलैनिफ्रायनो जाय मबाइलफोरखौ नुबोआखै बा दांबोनो मोनाखै बिसोरो लामा ससेनिफ्राय दां फैनो मोननायनि ओ माबाफोरा खामानि मावनायफोरा मबेल लानानै मबेलखौ बाहायनायफोरा एसेब्लाबो आलादा जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो ओ जेरैहाय दानि समखौनो बुंनांगोन मबाइलनि दानि सोलिबाय थानाय समाव समाजाव मबाइला माबायदि बांसि न गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला बांसिनैहाय जों माखा से दानि ओ हाबा जाखानाय सासे सानै गथ' गनै गथ' ग थाय थाखानाय आइजोफोर आरो बांसिनानो बि सोरो मबाइल खौ गाज्रि रोखोमै बाहायबाय थानायखौ जों नुबाय थागासिनो दङ आरो जेरै मबाइलखौ लाबाय गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव दोनलांनोसै गथ' खौ नेनोसै बेयावनो लोगो दोगो रायलाय लायनोसै बेयावनो
उम
बा माखासे खोथाफोर हाबसनलायनानै बा बेबायदिनो गाज्रि
औ
बेबायदिनो नखर संसार बायनाय बेफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो दासान्दि मबाइलनि थाखायनो होननानै बुंनांगोन मबाइलनि दारैनो गोबां मोजां मोजां नखरफोरा बेबायदिनो गोदाव सो राव जानाय बेफोरखौ जों नुगासिनो दङ आरो सोलिबाय थानाय समावहाय आरोबाव मबेलनि गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय होननानै बुङोब्ला जों लाइमोनफोरनि बेलायावबो जों बुंनो हागोन फरायसा फोरनि बेलायावहाय जेरै फरायनांगौ समावहाय फरायलासिनो बा मबाइलफोर खौ बां मबाइलफोर नायनायाव बांसिन सम होनायनि थाखाय जों फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरा मोजां रिजाल्ट मोननो हाया बा फरायनायाव गोसो होआ बेबायदिखौ जों बांसिनैबो दानि समावहाय नुनो मोनो आरो आरोबाव ओ बेनि गेजेरावनो जों बुंनो हाबावो गोबां बेबायदिनो मा बुंनांगोन बेखौ गाज्रि गाज्रि खामानि मावनाय नोंथाङाबो जेरै बुंलांदों बांसिन लाइमोनफोरा मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहाया होननानैहाय गाज्रि बिथिङावहाय जों बुंनांगोन बे खौबो आरोबाव दानि सोलिबाय थानाय समावहायबो जों बेखौ बुंनांगोन ओ जेरै ओ गाज्रि मालायनि मोजांखौ नायनो हायालासिनो मालायखौ गाज्रि गाज्रि इदिट खालामनानै हगारनाय बा भिडिअ' खालामनानै होनाय बेफोरखौहाय मोनसे खोथाखौ बुं बुंनो हायो जोङो जेरैहाय बबेयावबा ओ सोरबा माबा मोनसे निदानाव गोलैदोंब्ला बेखौबा लामा लामायाव गोलैदों ब्ला जोंनि मानसिफोरा माखालामो हेफाजाब होनो नागारै खौ मा खालामो डाइरेक्ट मबाइल खुलिनानै बेखौहाय भिडिअस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौबो जों गाज्रि बिथिं होननानै बुंनांगोन आरो दा नोंथांनि सोंनायनि फिनायखौ नोंथाङा मोनबाय होननानै आं सानो सानो नोंथाङा दा उम आं नोंथांनियाव दा मोनसे खोथा सोंबावनो सानबाय नोंथाङा गुसुङै ब्लाबो अननानै फोरमायदो ओ मोननैबो बिथिं जेन'बा गाज्रि बिथिं आरो मोजां बिथिं बिनि गेजेरावहाय ओ बांसिनै मबाइला बबे मोनसेयाव ओ मोजां मोजां बिथिङाखौथ' जों बांसिनै गोहोम खोख्लैनायखौबो नुयो दा बिनि गेजेरावनो नोंथाङा मोजां बिथिङाव मा माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ नोंथां माने मोजां बिथिङाव होननानै बुङोब्ला जों गुदिनिफ्राय माने जोंनि सुबुं माहारि जाखांबोनायनिफ्राय नायोब्ला मबाइल गैयि समाव जेरै सुबुं माहारिया माने हाग्रा गेजेराव थानानै रायजो जाबोदोंमोन रावनिबो माने खौरां मोनै हेलौ खोनादों ना
औ औ
जेनिफ्रायबो जेनिफ्रायबो माने खौरां मोनै बिदिनो हाग्रा गेजेराव थानानै रायजो जाबोदोंमोन बिसोर
माने नोंबा नों आंबा आं गोजामोन आरो बुहुमनि सारा माने खौरांखौनो बिसोर रावनि फ्रायबो मिथियामोन मोनामोन दावराव दावसिनिफ्राय जोबोद गोजानाव थानानै नोंबा नों आंबा आं रायजो जाबोनाय होननानै बुंनो हायो बिसोरखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय सुबुं सोद्रोम जौगाबोनाय लोगो लोगो बिगियाननि गोहोमजोंसो मबाइला जोंनि गेजेराव फैदों जिहेथु बिराद जौगाबोदों होननानै बुंजायो बे टाइमाव ओमफ्राय मबाइला फैनाय लोगो लोगो इन्टारनेटाबबो फैदों होनजायो इन्टारनेट फैनानै मबाइल फैनायनि गेजेरजों इन्टारनेट फैबाय बेनि गेजेरजों जों बुहुमनि खौरांफोरखौ लासै लासै मोननो हाबाय बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै गासैखौबो जों मिथिनो हाबाय माने गासै बुहुमजोंनो जों माने सरजाबनानै थानो हाबाय गोरलैयैनो बुंनो थाङोब्ला बुहुमा जों जेसेबां मिथिनो नाजादों एसेबां गोरलैसिन जाबोदों होननानै बुंजायो बे मबाइल मोननायनि गेजेरजों सान्नानै नायोब्लाथ' म मबाइला माने जोंनि गेजेराव गोरलै बांसिन गोरलैयै बाहायजासिननाय माने मा होनो बेखौ बिजों होननानै बुंजायो बयनिफ्रायबो गोरलैसिन बाहायजानाय माने गासैबो गोजानबाबो जोंखौ फोनांजाबनानै लाखियो गोजान गोजान जेनेबा गोजानाव थानाय रिलेटिभ जा जिखुनु गोजान हादोराव थानाय बा गोजान देश जों गासिखौबो फोनांजाबनानै लाखियो बे मबाइलानो मबाइलनि गेजेरजोंनो